ए खोनादोंना
औ एसे नांथा नुंथा खोना खोनदों नों
अ नेटनि एसे प्रब्लेम जादों खोमा
औ दासो खोनाबाय दे
औ जोङो दा होमबा मानि सायाव सावरायलायनो?
जों दायो बैसागुनि सायाव सावरायबालाय मादि जागोन?
अ बैसागोनि सायाव सावरायखांबायमोन आङो।
अ बिदिब्ला फिथाइ-सामथायाइनि सायावलाय
फिथाय-सामथायाइखौबो सावरायखांबायमोन बोथोरखौनो सावरायनो नामा
नि बागै
औ बोथोरनि बागै
जागोन दे
जोंनिया गोलोम बोथोर फैलायबाय नङा होमबा।
औ
गोलोम बोथोराव अखानो हाबाय थायो सन न'?
औ सम सम हायो
औ
बिदिनो गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला उसुबिदा जायो
औ जायो ओम
नोंथाङा
आंथ' मबाइल नायनानै थानो मोजां मोनो दायो बिनि अनगा माने जेबो खालामनोनो गोसो बेखौनो जाया
अ' खामानि खामानिथ' मावनो गोसो जाया नङा होनबा
ओहो उम
गरमनि जाखायनो जोङो गोबां खामायो
औ औ नोंगौ उम उम हेलौ नोंथां
औ
अ दा थ' गोलोम बोथोर नङा ओं दाथ' गोलोम बोथोर नङा होनबा अब्ला नोंथा थाङा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो?
अ फिथाइ होनोब्लाथ' थाम बे थाइजौ थाइजौखौ जानानै मोजां मोनो।
औ
ओमफ्राय गुबुन लिसु लिसु दङ।
औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो साननैसो थानानै जों थिंख्लिखौ मोनलायसिगोन थिंख्लि फिथाइ।
उम
नोंथाङालाय मा जानानै मोजां मोनो?
आंथ' दायोथ' गरम गरम बोथोर नालाय बे खायनो आंबो थाइजौ खौनो मोजां मोनो ओमफ्राय लिस सु ओमफ्राय आपेलफोरखौबो जानो मोजां मोनो।
औ औ
थालिर थालिरखौबो जोबोद मोजां मोनो आं जानो। ओमफ्राय गोजां बोथोराव फाय मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो नोंथाङा मिथियो नामा
औ गोजां बोथोराव खमला मोनो। बेनिफ्राय बैग्रि बैग्रि मोनो आरो आरो बिदि जोङो मोनो बायदि बायदि फिथाइ सामथाइ एसे बावलांबायानो गोसोआव फैयाखै नोंथाङा मिथिगोना आरो मा गोजां बोथोरनि फिथाइ
बो नोंथाङा बुंनायखिनिखौल' आंबो गोसोआव दङमोन। बाखि आं बो दायो गोसोआवनो फैयाखै ओमफ्राय बे खान्थाल फिथाइखौ जोङो मा मा बोथोराव मोननाय जायोमोनलै नोंथाङा मिथियो नामा औ
खान्थाल जायोना नोंथाङा
आं खोनायासै नोंथाङा मा बुंखोथाय
खान्थाल जायोना जाया होनदों
अ आं खान्थालखौ जायो मानो जाया
औ गोथाव मोनो न' एसे गोदैबो जायोना
नोंथाङालाय खान्थालखौ गोमोन हजानो मोजां मोनो ना गोथांखौ
औ आंथ' गोमोनखौ बांसिन मोजां मोनो जानानै गोथांखौ बिदि जानाय जाया गोथाव मोना नोंथाबो जायो नङा होमबा? गोमोनखौनो
आङो गोमोन माने बे गोमोन आरो गोथांनि गेजेराव मोनसे थाबावोना।
औ आतसा आस्सा
बे ससेखौ जानो जोबोद मोजां मोनो आंङो
औ औ बेगरख' जायोना जाया नोंथाङा
बेदरखौ सरि बेगरखौ जायो जानायालाय सावनानै जायो ओं ओं ओंख्रिफोरावबो होनानै जायो
गोबां गोथाव जायो नङा होमबा
औ नोंथाङालाय जानो गोथाव मोनो ना मोना
नो गोथाव मोनो
औ
दाथ' दैज्लां बोथोराव जोङो फोथारफोराव गोबां खामानि थायो नङा होमबा
औ थायो
नोंथाङा नोंथाङा खोथानि खामानि मावो ना मावा
आंथ' एसां खामानि मावनायथ' जाया जानायालाय नाथाय नाथाय न'नि खामानिफोरावहाय आङो आइ आइ आफामोनखौ हेफाजाब होयो आरो जेरै उम खोथिया फोरखौ ब- बोखारना हैनाय मानाय
उ औ ङो न'खराव एसे हेफाजाब होनांगौ नङा होमबा
ओम
ओमफ्राय नों नोंथाङालाय खामानि मावनो मोजां मोनोना मोना
औ आङो आङो मावनानै मोजां मोनो आलि दानो खोथिया फुयो
औ
बेफोरखौ एसे मावनांगौ
औ
नोंथाङाबो एसे मावग्रा खालाम
औ जागोन दे नोंथां
औ दा मानो होनबा जोंनो खामानि मावनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। आरो लोगोसे जोङो जोङो हेफाजाब होनोबो हायो।
औ नंगौ सैथो
उम
नोंथाङाथ' गामिनि नङा होमबा
आं गामिनियालाय गामिनि नाथाय आङो फरायनो थाखाय बेलेगाव थाफैयो जाहैबाय।
औ मोजां दे होमबा
ओ बेखायनो माने ओ गामिनि खामानिखौ एसेबां आं मावनाय जाया आरोना
औ औ औ सम मोना नालाय
औ माने बेफोरो फोथाराव थांनाय मानाय बेफोरबायसा खामानिखौ आरोना
ओम
उम
जेब्ला फरायनाय जबो अब्ला हायोब्ला एसे हेफाजाब होनो हागोन दे
औ आंथ' होखागोन हेफाजाबखौ
खामानि रोंना थानाया गावनि थाखाय मोजां नङा होमबा?
औ नंगौ नङाब्ला देनां बिहावसो लाहानावहाय थांबा लासिं सिं जागोन माथो ना खामानि
औ औ जावायसोआ जेबो रोङा होननानै अनजानाय नङा दै बोथोराव जोंहा गोबां असिबिदा जायोलै न'
उम जायो जानायालाय
दैबानफोरनिबो असुबिदा
औ
थांलाय फैलाय असुबिदा
उम
बिथिं आरो जोंहा दानि जुगाव बांद्राय गरमाबो जाबोगासिनो दङ
औ
गरम बोथोराव नोंथाङा बहा जिर थायो।
आंथ' बांसिनानो न' सिङावसो थानाय जायो आं थानाया
औ फेन लाबाय थायो होमबा न'?
औ फेन लायो एसि लायो हो
औ थिगानो दे।
नोंथाङा औ औ
दंफां सायाव जिरायबाय थानाय जायो आङो
नोंथाङा नाफोरखौ जानो मोजां मोना मोना
नाफोरखौ जायो
औ ना फिसाखौ मो मोजां मोनो ना गिदिर नाखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा
औ दाथ' दैज्लां बोसोर बोथोर बायदियै ना फिसाखौ बांसिन गोथाव मोनो
औ
ना फिसाखौनो बांसिन मोननाय जायो नालाय
उम
नोंथाङालाय
आंथ' बांसिनानो गिदिर नाखौसो जानो मोजां मोनो। नाथाय फिसा नाखौ मोनबाबो जायो आरो
औ औ बेनो जानांगौ।
उम
ना गोदोर माखो बांसिन मोजां मोननो जानानै माबे नाखौ?
आंथ' सानदा नाखौसो मोजां मोनसिनो बांसिनानो
सानदा नाखौ ना?
औ
अ बेखौनो बांसिन हाबाफोरावबो होनाय जायो।
औ नों-नोंथाङा-नोंथाङालाय मा नाखौ बांसिन जानो मोजां मोनो?
आं बे ना फिसा मावा नाखौ बांसिन गोथाव मोनो।
औ
गोथाव दिन बिखौ जाथाव अब्ला नोंथां सावरायनो गोनांखौ बेखिल'नो फोजोबथ'नोसै।
औ जागोन दे नोंथां
दे